हेलौ हेलौ
हेल नोंथां
अ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां?
अ ओ नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो होननानै ओ सानदों आङो दा ओ खोनादो ना
खोनादों नोंथां
उम जोंनि जिथु बर हारिमु जोंनि बर हारिनि गेजेराव जिथु मोननैसो हारिमुजों सोमोन्दो गोनां ओ मैगं थाइगं जा जानाय लोंनाय दं नङा होमबा बे ज जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
उम हागोन नोंथां
उम देनाय बुंनाय
ओ जोंनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ मोननै समनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय अनला खारै जों बेखौ जानाय जायो आरो जों बे अनला खारैखौ संनो थाखाय जोंनो खारैनि गोनांथि जानानै फैयो
उम
बे खारैखौ जों ओ थालिर फस्ला एबा थालिर दंफांनिफ्राय जिरनानै बे बानायनाय जायो बिनि हांगार बिनिफ्राय जों खारैखौ बानायनाय जायो उम बिनि उनाव जोङो अनला खारैखौ संनाय जायो आरोबाव बेल नङा अनलाखौ जों गुबुन गुबुन जेरै थाइगिर फुल बिबार बायदिफोरजोंबो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो अनला खारैखौ बेफोरबायदियैनो संनानै जायो नामा नोंथां
ओरैनोथ‌ आं दा जोंनि ओनसोलाव नुनाय बादियै अनदला हारिखो बेबायदिनो जायो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओमफ्राय आङो सम सम नुयो थाइगिरजोंबो सरि सरि थाइगिरथ नङा ओइ अनदला खारियाव लकेल दाउ होनना बुङो बेफोरखौ होफानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना सिना हाग्रानि बायदिसिना बिलाइ मैगं खानानै होफानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जों नआवनो गायनाय जिथु लाइ मैगं बेफोरखौबो होनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो अनदलाखारिखौ आं जोंनि ओनसोलाव बानायनायखौ नुयो जेनेबा माइरंखौ जोङो थबसियावबो देनानै बानायो आरो जिथु मा होनना बुङो एखौ रोमोन होनना बुङो बेजों दिेंखि बेफोरजों उननानै जोङो गुन्दै खालामनानै बेखौ जिथु गुदुं दैयाव फ्रि फ्रि गानना होनायखौ नुनो मोनो आरो आङो बेफोरबायाददि बानायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आं बेनि अनगा नोंथाङा गुबुन बरनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मैगंफोर मिथिबावो नामा
ओ लाय लाफा आरो नारजि
ओम
जायखौ जों अमा बेदरजों जानाय जायो नारजि थ बेबो जोंनि ओ हारिमु मोनसे हारिनि ओंख्रि होननानै बुंजायो आरोबाव जोङो उम दिंखिया हाग्रानिफ्राय मोननाय दिंखिया हेेलांसि ओ सिफुं मैगं बायदि फोरखौबो जानायखौ नु नुनो मोननाय जायो नोंथां
उम उम आतसा नोंथाङा जिथु नारजि मैगंनि बाथ्रा बुंदों बे ओ नारजि मैगं खो माबायदि सङो एसे बुंनो हागोन नामा?
जोङो नारजि ओंख्रिखौ गिबियाव जोङो बिनि जेब्ला जोङो नारजि बे फाथो बिलाइनिफ्राय जोङो बिलाइ रानाय बिलाइखौ जों खानानै जेब्ला सानदुङाव फोरानगोन बाय बियो जेब्ला रानगोन बिनिफ्राय बै बिलाइनि उम जिहेथु थारा बेखौ जोङो बासियो बासिनायनि उनाव दैयाव सोमनानै दोन ग्रोयो बिखौ
उम
जेब्ला बे नार्जि गोराना एसे गुरै जागोन बेखौ जोङो ओ खारा खारैजों माने बेखौ रहायनानै लानाय जायो ओमफ्राय जोङो बेखौ अ अमा बेदर एबा नाफोरजों ना गोरानफोरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो
नोंथांनाव जिखिनि बरनि ओ हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मैगं थाइगं मोनसे मिथिनो मोनबाय बेनि अनगा आं आरो गुबुन मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों जेनबा बर हारिमु होननाय लोगो लोगो हारिमुआव जानाय लोंनायनि अनगा गुबुन थाबाव नङा होमबा ओ दामनाय दामनाय देनाय बै दामनाय देनाय बर हारिमुनि मोननैसो मुं बुंनो हागोन नामा
ओ हागोन नोंथां जोंनि बरनि दामनाय देनाय होनना बुङोब्ला जों खाम सिफुं थरखा गंगोना जथा सेरजा बायदि खौ बुंनो हायो बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय गोनांथि मानो होनोब्ला बेफोर थायोब्लासो जोङो मोसानायबा गान रोजाबनो हायो
आतसा नोंथाङा बेनि गेजेराव जिथु आगजुफोरनि मुं बुंबाय बे आगजुफोरनि जिथु खाम खामखौ माबे दंफांजों बानायनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जुदि हायोबा बुंजागोन
आंथ ओरैनो मान्दा दंफांनिफ्राय बानायो होननानै मिथियो बांद्राय मोजाङैनो मिथिया
थिगानो दं बेयो जानो हागौ बेनो ओमफ्राय बिनि उनाव जिथु सिफुं सिफुंखौ माजों बानायो
सिफुंखौ जों औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
उम ओमफ्राय जितु उम बुंनाय नोंथां
ओ थरखाखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो ओ गंगोना गंगोना खौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो।
उम जों जिथु जोंनि हारिनि मोनसे एंगाराहायै फोरबो रंजाथाइ फोरबो बैसागु बैसागु फोरबोआव जोङो बैफोर आगजुनि माबे आगजुखौ जों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो?
खाम, खाम, सिफुं, जथा आरो थरखा
उम बेफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। उम उम
उन्दै उन्दै गथसाफोरा जेब्ला मोसानो थाङो अब्ला जों थरखाखौ बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो। आरो जेब्ला सेंग्रा सिख्ला एबा बोराय बुरै आबै आबौमोना मो सायोब्ला जों खाम, सिफुं आरो जथाखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
जोबोद मोजां ओमफ्राय बिदिनो जोङो बैसागु फोरबोआव आइजोफोर आ माबायदि गाननाय गानो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
उम हागोन नोंथां जोंनि बर आयजो जोफोरा बैसागोआव दखना गोमो
उम उम
आरो ओ जान्जियाव खानो थाखाय आरनाइ गोथां आरो गोजा फास्रा एबा फालि आरो ब्लाउस गोजा गानो।
उम। आं दा नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनि जोंनि बर हारिनि जिथु हारिमु दिन्थिफुंनाय बा बायदिसिना मेहेरगोनां हाबाफारिफोराव जों आइजोफोरखो ओ मोननै रोखोमनि फासोरा लानाय नुयो आ रो ओ गोजा गाबनि बा गोमो गाबनि गोथां गाबनि गुवार आरो गुसेब फासारा लानाय नुयो। बे आरनाइ आरनाइखौ थ गुसेबनि नुयो बे गुवारै लानाय फासाराखौ मा बुङो ओरैनो
ओरैनो बे फास्राखौ जोङो रेगे रेगां फास्रा होननानै बुंनाय जायो
आदसा ओ रेगे रेगां फासोरा होनना बुङो आरो ना बेनि जितु गाब बे गोजानि अनगा गुबुन थानो हायो ना हाया नोंथांनि बादियै
गुबुन गाबनिबो थायो ओ नाथाय गोजाखौ लायोब्ला बांसिनै समायसिनो आरो आरो बेरखाङो
थ बेखिनियाव नोंथांनाव मोनसे सोंलु जाखांगोन बे फासोराखौ रेगे रेगां फासोराखौ जोंनि जिथु बर हारिनि हारिमु मोसानाय ओ खेराइ मोसानायाव लानो हायो ना हाया
जेब्ला जोङो ओ खेराइ मोसानायावबो गुबुन गुबुन बहुत रोखोमनि दं नङा होमब्ला
औ दङ उम
बे जों बारदै सिख्ला मोसानाय
उम
बे बारदै सिख्ला मोसानायाव जोङो बे फास्रा गोजाखौ बाहायनाय जायो।
रेगे रेगां फास्राखौ
औ नंगौ आं बांद्रायखौ मिथि या आरो जोङो जोंनि जिहेथु बागुरुमबा मोसानाय। बेमोन जानायावबो जोङो बे रेगें रेगें फास्राखौनो बाहायनाय जायो।
नोंथाङा बेखौ मोनथिगोन ना जेनेबा जोंनि बैसागु फोरबो उम बैसागुनि से खालारनिफ्राय माबे खालारसिम बांसिन बर गामियाव बैसागु मोसानानै मागिनाय जायो मागिनाय माने जिथु रां लाबोनाय न न थांना मोसानानै रां लाबोनाय माइरं लाबोनाय बिदि सानबैसो जायो ओरैनो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव सानस्नि मोसानायखौ नुनो मोनो। आ आरो बे मोसानाया आं गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों। सेथि बैसागोनि ओमफ्राय स्निथि बैसागोसिम नखर नखर थांनानै मागिहैनाय बा मोसाहैनाय बेखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादियनो मोसायो जानांगौ
औ जोंनावबो बेबायदिनो मोसायो जेनजा नोंथांनि जिथु दिनै आंनि सोंलुनि फिननाय बेखेवथिना होनायनि थाखाय नोंथांसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेखिनिखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय। एबा इयुनावबो लोगो मोनगोन बेफोरबायदि सावरायलायनाय मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय दा। बेखिनियाव नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिनानै ओ दोनथबाय होननानै फोरमायनाय जाबाय।
नंगौ नोंथा।
दे।